हेल'
अ नोंथां
दासो खोनादोना नोंथां
औ खोनागासिनो
ओ दानि बावै एसे माबाफोर प्रब्लेम जादोंमोन खोमादां
औ जानो हागौ
ओ बिदिनो जानो हागौ आं नोंथांनाव माखासे बेफार फालांगिनि बागै सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ देलाय बुंलाय
जोंनि बे आ आबादफोरखौ बबे बो बोथोराव माबे आबादखौ मा मावबा बांसिन जौगानो हागोन बेफोरनि बागै माखासेफोर माबाफोर खोन्थानो हागोन नामा
औ
लांदां
हेल'
खोन्थाना होलाय नोंथां माखासेफोर बबे बबे बोथोराव माबा माबायदि आबाद मावबा बांसिन जौगानो हागोन
औ बुंनो थाङोब्लाथ' दानि दिनाव दा बे साइन्सनि जुगाव माने जिखुनु बेफार फालांगियाव बिजनेस मावनायाव नोंनि जिखुनु आबादानो मावजायो दा बरथ'मान
ओ
औ जायखौ मावनो गोसो जेनेबा दा दैज्लां हिसाबै बे जुगुनार खुमरा बा भल बायदिसिना पतल बा टमेट' बिदि जिमान दङ आरो बेफोरखौ ओ मावबाबो माने दानि मुगायाव माने दाथ' आरो साइन्सनि जुग नालाय
ओंं ओं
बायदि रोखोमनि सुबिदा गोबां दङ मावनो हाबानो
ओं ओं
औ बिदिनो माने खालामनानै माने बेफारखौ खालामोबा मोजां माबानो हायो आरो रां आरजिनो हायो दानि दिनाव
औ औ
औ
बा माखासे मानसिफोरा माने समाव मो मार्केटखौबो नायगिरना मोना जायो आरो
औ औ।
खिसुमान सुबिदा असुबिदा किसुमान गारि मथर थांलाय फैलायनिबो अलप असुबिदा जायो। लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय
औ नंगौ।
बेखायनो माखासे बेफार फालांगियाव बे आबादा माखासे ओरैनो माने नस्थ' जालाङो आरो सम मथे दिहुननो हायैनि थाखाय।
नंगौ नंगौ।
औ। आंनि मोनदांथियाव बिदिनो आरो बुस्थुआ।
ओ ओ।
औ औ। ओ नोंथांनि मोनदांथियावबा माबायदि नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन आरो।
औ। आंनाबो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनोना नोंथां।
औ।
लामाफोराबो गाज्रि जाना दङ दा। हान्था मेला हान्थिनोबो एसे उसुबिदा जाना दङ।
औ।
नोंथाङा मिथिखागौ दा माबायदि जाना दङ बोथोरफ्रा लामा सामाफ्रा।
औ।
जेराव गोजाननिफ्राय दाबसे जायगायाव दाबसे जायगासिम
औ।
हान्थिनानै बेफार फालांगि खालामनाया एसे उसुबिदा जानानै दं आरोखि दा नोंथाङा।
औ औ।
द दाथ' आरो दैज्लां बोथोरबो आरो गरम बोथोरबो ना।
औ।
बेनिखायनो दा बांद्राय अखाफोर हाबाय थाबाबो बेफार फालांगियाव एसे जेंना जायो आरोखि।
जायो जायो।
बेखायनो बांसिन बेफार फालांगिया दा दैज्लां बोथोराव एसे गोग्लैसोनानै थायो आरोखि। एसे एनै सोलियो नाथाय बांद्रायबो गोग्लैसोनानै थाया।
औ।
ओ नोंथाङा आरो बेफार फालांगिनि बागै माबाफोर खोन्थाबावनो हागोन नामा?
बेफार फालांगिनि बागै माने दैज्लांआवथ' जों बांसिन खमखौनो नुयो बेफार फालांगि बेबायदि
अ
मैगं थाइगं आरिनि
औ औ।
माने दा बेबायदिनो एसे एसे बयनाबो मावबाबो माने बांसिन लस जानो जायो बायदि नुहरो आं नुहरनायाथ
नंगौ नंगौ दैज्लां बोथोरनि थाखाय
औ दैज्लांनि थाखाय सम मथे औ
दा आरो गासिबो सुबुंफोरानो दैज्लां बोथोरावथ माइ गायो नालाय बेनि थाखाय गासिबो सुबुंफ्रानो दा माइ गायनायाव बिजि जानानै दङ आरो दा माने बेनि थाखाय बेफर फालांगिया एसे खम जानानै दं दा दैज्लां बोथोराव
औ
दा दाथ बारा गरम जायाखै दाख्लै साननैसो बिराद गरम जाबाय थादोंमोन नना।
औ जादोंमोन जादोंमोन
बेनि जाहोनावबो बेफार फालांगिया एसे गोग्लैसोनानै दंमोन आरोखि
औ
मानसिया बांद्राय सान्दुं गोसायावबो थानोा हायाना आरो।
औ
आरो बांद्राय अखा हाबाबो मानसिया बेहायबो थानो हाना उसुबिदा जायो।
असुबिदा जायोथो आरो
जेरै बेबो जेंना आरोखि माने ओरै सान्दुंबाबो अखा हाबाबो माने जास्ट माने गेजेराव थाबा मोजां जायो आरो मानसिफोरनि थाखाय बेफार फालांगि आबादफोर गायनायाव माने
औ औ बोथोरनि हिसाबाव दा सलिनांगौ जायो आरो।
बेनोथ
औ जुग जुगनिफ्रानो बेबादिनो जाबोबाय जेला सम मते दा आरो बोथोरजोंबो मिलायफानांगौ मिलायाबाबो गावनिनो असुबिदा गरमबाबो अखाबाबो माबा मोनसेथ खालामखानांबाय आरो मानसि नालाय। थांना थानायनि राहाखौथ बयबो नागिरना नांखागोन
नांगिर नांगोन औ
औ बिदिनो दा सोरबाया बे हाग्रानि थासफोर थास आथिं
औ नंगौ
माबा मायबि बिदिनो एसे एनै खालामनानै न‌खरखौ सालायगासिनो आरो बेफार फालांगिखौ
औ औ नंगौ नंगौ
औ बा दाथ आरो दैज्लां हिसाबै बै जोगोनार खुमब्रा फल जिंखा बायदियानो बांसिन बाजाराव ओंखारो
नंगौ नंगौ
औ दानि बोथोर हिसाबै बेफार फालांगिया जोंनि ओनसोलावथ गामि ओनसोलाव बेनो बांसिन
नंगौ नंगौ
बै मेसें बा मायबा इदि गोजां बोथोर बेफोरनि बिजिनेस खालामनाय माबाया बेलेग एसे बैसम नि माबाया बायदिसिना गोबां माबा दङ सुबिदा दङ दा आरो एसे बाजाराव नुनो मोनो बै आनार रज आनारसखौ बांद्राय दा बाजाराव नुनो मोनो दैज्लां हिसाबै औ बिनि गरमबो नालाय
औ
बांद्राय बेफोरखौनो बाजाराव नुनो मोनसै दा ओरैनोथ' आरो बेफार फालांगिया मानो मा होनगोन बै गुबुन रायजोनिफ्राथ' आरो लाबोनाय बे आफेल आंगोर बायदिसिना
औ औ
औ
गुबुन जायगानिफ्राय जायखिजाया मैगंफोरानो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जाया मानोना बिसोरो बांसिन केमिकेल बायदिसिना मुलिफोर होनासो थाब थाब फेदेरनानै फानफैयोना बिसोरो जोंनि जायगायाव
औ
बेनिखायनो बांसिन जोंनि मानसियानो न'आवनो गायनानै फाननाय बुस्थुफोरखौ बांसिन जायोबा मोजां आरो माने बायनानै
औ
जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो आरोखि
औ औ
गोबां रोखोमनि मैगंफोर लाबोयो नोंगौ बेलेग हारिनि मानसिफोरा थेवबो बिसोरनि मैगंफोरा माने बायदिसिना मुलिफोरनानै बानायनाय जायो नालाय बिनिखायनो थाब थाब माने रो फाननो मोनबाय थायोमोन
औ
जोंनियाथ' खेबफा खेबनैल'सो फाननाय जायो बर'फोरनिया बांसिनानो
औ
मानोना बिसोरो अ अ लकेल बुस्थु बानायाना बिसोरो आरो जेंनिया
औ
जानायावबो मोजां आरो दे-देहानि थाखायबो मोजां
औ
देहायाव जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैया आरोखि
नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै दा जोंहाथ' दैज्लां बोथोर गरम बोथोराव गोबां फिथाइ सामथाइ जायोना
औ औ
थाइजौ, खान्थाल, आनारस बायदि बायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ बोथोरसोल बोथोरजों लोगोसे जोङो जाफालांबाय थायो
औ
थिग बेबायदिनो बोथोरा बोथोरजों लोगोसे जोंना जा जा जा फिथाइ सामथाइ थायो मोनो बेफोर फिथाइआ दंफांनिफ्रायनो जों दडाइरेक्ट हाननानै मोननाय जायो डाइरेक बे फोरो जेबो गिनांगौ गैया जेबो मुलि बायदिसिना केमिकेल लगायनाय जाया गुबुननिफ्राय लाबोनानै फानफैनाय मुवा बेसादफोरा फिथाइ सामथाइयानो जा जिखुनु हग बांसिन
औ औ नंगौ
बायदिसिना केमिकेलफोर हो होनानैसो बानायनाय जायो आरोखि।
औ जोंहाथ' समाबो जाफैबाय
ओं ओं
दोनथ'नोसै नामा
ओ जागोन दे
मालाबा सम मोनबा रायज्लायनोसै आरो
ओं ओं जागोन दे।
औ दे दे